खोनादो ना? हेलौ।
ओ।
हेलौ खोनादो ना? औ। खोनादों। हेलौ।
औ
खोनाबाय?
औ नोंथां खोनागासिनो आङो बुंलाय।
दे होमबा जों दिनै जोंनि ओ बे जानाय आदारनि सोमोन्दै सावरायसै ना नोंथां?
औ।
दाथ' जेनेबा नै दा समाव जोङो सुबुं माहारिनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेरामफोर नुबाय दङ' नोंथां। दा बे बेरामफोरनि गुबै जाहोना जाहैबाय आं सानो जोंनि जानायनिफ्रायनो फैयो होननानै।
आजार जानायखौ होदों आरो बा हमनानै लानो हायो हेलौ